हेलौ।
खोनादोंना नोंथांङा?
हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांङा दा फ्रि सम दंना नोंथां।
औ दं नोंथां आंथ दा ओरैनो जिरायनानैनो दं।
अ अब्ला नोंथांङा सम दंब्ला जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ थारैनो बे आयदाया जाबाय ना हमनाय आयदानि सायाव गिबियावनो आं औ गिबियावनो नोंथांमोननि ओनसोलाव ना हमनायाव मा मा आगजुफोर बाहायो नाखौ माबायदिहाय हमो आरो मा मा रोखोमनि नाफोर मोनो बेनि सोमोन्दै नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
अ हागोन। जोंनि ओनसोलावथ जेनेबा आगोल जोंनि ओनसोलाव गोबां जेनेबा जोंनिया ना हमनो थाखाय जेरै बोरसि बोरसि बानायनानै जों बोननायखौ गोबां नुयोमोन बेवहायबो आरो बेवहाय आरो बाथा बोरसिबो होनो जायखौ जोंङो जेनेबा सानानै दोनो फुख्रि बा दङा बिलोफोराव बेयाव जेनेबा नाफारा नांना थायो आरोना जेनेवा खास्रिजों जों सानो ओमफफ्राय दा निमफ्राय बेनि उनावबो जोंनि आइजो माहारिफोराबो ना हमनाय होनोब्ला जोंनि फ्राय जेखाइ लानानै जेनेबा फोथारफोराव गोबां ना ना हमनो हबा लाङो आरो ना ना गुरहैयो जेनेबा बिसोरो बिलोफोराव फोथारफोराव आरो जेरै बिदिनो ना हमना लाबोनायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा औ आरो सोरबा सोरबि थ नाफोरखौबा बिदि हमनानै फाननाय आरो बेनि अनगायैबो आरो जोंना बेनि अनगायैबो दानिया जोंनिया नाखौ ना हमनाय होनना बुङोब्ला जोंनिया दानिया जेनेबा सोरबा सोरबि फुख्रिफोरखौबो सारनानै नाखौ हमना फानहरो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया दानिया जोंनिया जेनेबा नखर - नखर जे जे सारो बा जे बोयो बेवहायबो जोंनिया जे बोनानै नाफोरखौ जे बोनानै नाफोरखौ दिहुन जेबोनानै जोङो फुख्रिखौ जों खनसेनो फुख्रिनि बेसे बेसेबां ना दं बेखौ जों दैखांजोब हानायखौ नुनो मोन्दों गासैखौबो दैखांनो हायाब्लाबो जोंनिया गोबां नाखौ दैखांनायखौ जों नुनो मोनदों जे गोदेरनि हेफाजाबै बोनानै
औ थारैनो
औ बेफोराव जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो जेरै ना हमनायावबो जोंहा मबा दं नाखौबो जोंहा गोबां आदब खायदाजोंबो हमनो हायो। जेनेबा गोबां बायजोंबो हमनो हायो आरो नायावबोथ' जोंनिया नाखौ जोङो हमनानै जेनेबा जा जायो जोंनिया गोबां मानसियानो नाखौ जाखायो नालाय नानि आरो जोङो फानहरोबो जेरै नाखौ सोर जेनेबा जों फुख्रि फोराव गोबां ना हेंगारना दोनो नङा होनबा जायखौ जोङो ना फिसिनायबो होनना बुङो बेवहाय जोङो फुख्रिफोराव गोबां ना फिसिनानै दोनो। बे फुख्रिखौ जोंनिया जेनेबा थाम मास द' मासनि उनाव जेनेबा बे फुख्रिनि हेंगारनाय नाया जोंनिया जेनेबा गोदोर जाब्ला जों बेखौ फानहरो बा जायो न'आवबो जायो जों जेनेबा गोदोर गोदोर नाफोरखौ जेनेबा जानो एसे गोथाव जायो नालाय बेनिखायनो गोबां मानसियानो गोदोर गोदोर नाखौ जायो। आरो खायफाया फानहरनानैबो गोबां रां मोननायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो सैथो नोंथां।
नोंथांनियावबो बिदिनो ना हमनायनि जा एसे रोंगौथि दं नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ थारैनो फोरमायनो हागोन नोंथां नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय नों गौ बियो थारैनो सैथो। जोंनि ओनसोलावबो ना हमनाय होननानै बुङोब्ला जों गोदोनि दिनावहाय गोबां जोंनि गिबियावनो ना हमो होनब्ला आइजोफोरख खौ जों बांसिन नुयोमोन जेरैहाय ज' ज' लोगो नांलायनानै जेखाइ, खबाय बेफोरबायदिहाय लानानै जोङो दुब्लि फोथाराव ना गुरहैनाय बा नान दांग्रोबहैनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानिया ज ओ ना गुरनायफोरखौ गोबां खम बिबांनि नुनो मोनस सै मानो होनोब्ला जोंहा नाफोराबो खम बिबांनि जालांबाय। बेबायदिनो नाखौ माबायदिहाय हमो होनबा जोंहाथ' बर'आबो गोबां ना हमग्रा आइज फोर दङ जेरै जेखाइ, खबाइ, सेन, खखा बायदि बायदि रोखोमनि ना हमग्रा दङ जों बेफ फोरजोंबो नाखौ हमनाय सेनजोंबो ना सानाय बा खखाजों ना साथेनानै जोङो ना फोनांनाय जेखाइजों गुरनाय आरो ना सारनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा जेरै गोदोनि दिनाव जोङो सिलि थामा गामला, बाल्थिं बेफोरजोंहाय जों नाखौ सारनाय नुनो मोनोमोन।
नंगौ नंगौ।
दानि दिनाव जोङो बेफोरबायदि ना सारनायखौ बांद्राय बिबांनि नुनो मोनला। ना सारनाय नुयोब्लाबो जों दानिया मेचिनफोरजों सारनायखौ नुनो मोनसै।
औ
बेबायदि हो बेबायदिनोहाय मा मा रोखोमनि ना मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलाव थ' हेंगारनाय फुख्रिफोराव जोङो जेरै मिरगा ना, रौ ना खौ बा पामप्लेट, कमलकात, जापानि, सिलभार बाय दि बायदि रोखोमनि ना हेंगारनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा बाहेरा ना होननानै बुङोबा बा हाग्रानि ना होननानै बुङोब्ला जोंहा मावा ना, फिथिख्रि ना सिंग्रा ना, बैथिया ना जेरै नास्राय ना ना गोरि ओ मागुर ना, सिंगि ना बायदि बायदि रोखोमनि ज जों ना मोननायखौ नुनो मोनो अब्लाबो दा ना मोननायाबो जोंनि ओनसोलाव खम जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दानि दिनाव फोथारफोराव माइ गायोब्लाबो जोंहा गोबां बिबांनि रासायनारि हासार बाहायनांगौ जाय जायो जेरै इउरिनास पटास बेफोरनि जाहोनावबो जोंहा नाफोरा थैलांनो हमदों हासार बाहायनायनि जाहोनाव बेनि अनगायैबो। जोंहा दानिया दुब्लि फोथाराव जेब्ला हाल एवो दैज्लां बोथोराव जोङो मोसौजों एवला जेरै ट्रेक्टरफोरजों हाल एवो बेनि जाहोनावबो गोबां नाफोरानो बौनानै थैनांगौ जायो बेफोरावबो जोंहा नानि बिदा ना खमायलांदों बेनि अनगायैबो आरो जोो नानि खमायलांनाय जाहोन होनना बुंुङोब्ला जों गोबां जायगाफोरावनो नुनो मोनसै दानिया नाखौ कारेन्ट सट होनानै फोजोबस्रांनाय अब्ला बेबायदि फोजोबस्राङोबा जोंहा नानि जोलैया थारैनो खमायलांगोन बेबायदिैनो आरो नाखौ जों ना सारनाय नुयो नाखौ जों सारोब्ला नाया खेबसेयावनो जों जोलै खौ फोजोबखानाय बायदिहाय जायो बेनि थाखायनो जों औ नाखौथ' नायाबो जोंनि मोनसे जाग्रा आदार रखम नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनि थाखायनो जों नाखौ जाखिनि जानो बेखिनिखौल' लाबोनानै जुदि बांद्राय बिबांनि लाबोआलासिनोबा खेबसेनो सारनानै लाइन सट होनानै जोङो बेफोरबायदि आदब खायदो जों ना हमनानै नाखौ फोजोबस्राङाबालासिनो जोङो जा एसे जानो लाङा बे दांग्रोमनानै बा जोंहा जेखाइजों गुरनानै बेफोरबायदि आद जों जोंनाखौ हमनानौ लाबोनानौ जायोब्ल जोंहा नानि दाना जोबनानै थांनाय नङा अब्लानिया जोंहा उनावहालागै इयुनाव लागै जेन मोनजाबाय थागोन नोंथां
नंगौ
बेबायदियैनो नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन जेनेबा नोंथाङा बुंबोबाय जेरै जोंनिया नाफोरा गोबां ब थैनो हमदों होननानै जेनेबा बिदिनो जेनेबा जोंनिया आरोबावनो हायो जोंनिया दानिया जेनेबा गोबां दारिमिनफोर गायसनदों बेवहाय गायसननानै बेनि गाज्रि लेथ्रा बंखारनाय जोंनिया घुङा बा गोबां गाज्रि बेसादफोरखौ जोंनिया दैमायाव गारहरनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो जों जोंनिया गोबां प्लास्टिकफोरखौबो जों दैमायाव नुनो मोनदों जायनि जाहोनावबो दैया गुबुंले जानानै नाफोरा थैनो हमदों औ मानो होनबा जोंनिया प्लास्टिकआ जेरैबाबो जोंनिया दै दैयावबो गलिलाङा मानो होनबा बेयो दै सिङावबो जेनेबा लेथ्रा खालामहैयो दै जोंनि गुबुंले खालामो जायनि जाहोनाव नाफोराबो ना फोरनियावबो जेनेबा गाराय जायो ब बायदि रोखोमनि जायोनाया बेनि जाहोनावबो थैनो मोनो जेनेबा बेफोरखौबो जोङो दैमाफोरखौ जोङो जेनेबा साखोन सिखोन लाखिनांगौ अब्ला जोंनिया ना फोरन बागोन आरो दानिया जोंनिया जेनेबा ना हमग्राफोराबो जोंनिया बिलोफोरनिफोरा गोबां नांगौनि बारा नाफोरखौ हमनानै जेनेबा फेसेवनानैबो जेरै जेनेबा फानजोबनो हाया जेनेबा बाजारफोराव बेफोरखौबो फेसेवना गारनायखौ जों नुनो मोन नों नङा होमबा औ नंगौ। बिदिनो आरो सें ना बेफोरबायदि जों नाफोरखौबो जोंनो नांगौ नालाय। जोंनो नांगौ बि नि जेनेबा बेफोरखौ बानांगौ आरो बेनि अनगायैबो जों ना नाफोरखौ जोङो जेनेबा नाफोरनोबो जों जेनेबा नाखौ फिसिनोब्ला जों फुख्रिफोराव नाफोरनोबो जोङो जेनेबा आदारफोर खौ बायनानै होनांगौ नङाब्लाबो आदार बायना होनो हायाब्लाबो जोङो जेनेबा फुख्रिफोराव जोंनाथ' नाफोरा लाइ बिलाइ माबा माबि बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ जायो होनबा बेफोरखौबो गारना होनांगौ। औ आरो जेनेबा दैखौबो जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगौ जेनेबा जों सम सम दैखौ दैया जोंनिया गाज्रि जाब्ला जोङो दैयाव संख्रि होयो नालाय दैखौ साफा जानो थाखाय संख्रिनि अनगायैबो जों आरो सुनैखौबो होबावो जाहाथे जोंङो दैया मोजाङैनो थायो।
नंगौ थारैनो औ आरो। औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा रोखोमनि ना मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि ओनसोलावथ' गोबां रोखोमनि ना मोनो। जेरै जोंनिया फुख्रिफोराव जोंनि न'नि फुख्रिफोराव बुंनो थाङोबा नाथुर ना नोंथाङा जेरै बुंबोबाय ब्रास कारट। जेरै सिलभार ना आरो कमल काट, खान्लि ना, बालि ना बेफोरबायदि रोखोम खोमनि नाफोरखौ मोनो आरो
अ नोंगौ
जोंनि हाग्रा ओनसोलावबो जोंनिया जेरै हाग्रानि ना होन बुङोबा खल ना सेनार ना सें ना, गोरिना बिदि गोबां मोनो जोङो आगोलथ' जोंना गोबां बोरसि बोननानै जों बे दैखांना लाबोमोन नाथाय दा जोंनियाव बेफोरखौ जों दानिया जुग जुगा जुगाबोबाय नालाय जोंनिया दानिया ना बोननाय हुदाखौ मानसिफोरा गारबोन हमबाय। मानो होनबा दानिया मेसिनफोरबो दं नालाय फुख्रिफोरखौ खेबसेयैनो सारनानै नाफोरखौ हमो। खायो औ। मानो होनोब्ला जोङो जेनेबा जोंनियाव बोरसिफोर जोङो बोनोब्ला जेनेबा जोङो दानिया मा रसम मोनो होनोब्ला जोंनिया दा जेनेबा न'आव जेनेबा अब्लाबा समावसो जोङो खाफा खानै मानसिखौल'सो जेनेबा न'नि फुख्रिफोराव बोननायखौ नुयो। आगोलनि बायदि जेनेबा जोङो बारि बारि जेनेबा जंगल बिलोफोराव थांना ना बोनहैनायखौ जों दानिया न'खआ जोबोद खम नुनो मोनो आरोना औ नोंथां थाङाबो जोबोद मोजाङै जोंनिया ना हमनायनि सोमोन्दै। जेनेबा जोंनिया दा समाबोथ'थ'बाय नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथां दिनै ना हमनायनि आयदानि सायाव नोंथांनिफ्रायबो गोबां मोनथिनो मोनबाय नोंथां गोजोन्थों।